औ
खोनायाखै नोंथां। औ खोनाबाय।
खोनायाखैना? जोंहा दा औ जोंहा दा ओं ओं जोंहा दा गोरान खेथिनि सायाव एसे रायलायना होनि बुंदो माने गोरान फानलु खेथिनि सायाव
औ जागोन दे
जोंहा गोरान गोरान बुङो मावोबा जोङो फानलुखौ फार्स्टआव बेगरखौ जों जावायनांगौ जायो जोंहा जावैनानै जोङो थामजिबा थामजिद' दिनसो जोङो हायाव जावायनानै दोननांगौ जायो जेनेबा बिनि सायाव जों जावायखांनानै जोंङो सामफ्रामबो फुं फुङाव जों दै होनांगौ जायो मानोना मेसें बोथोराव जोंहा अखाया एसे खम जायो नालाय जोङो जोंनि सुबिदा बायदि जोङो दै होनांगौ हाया गुदुं जायोबा बेग'रा थाब माबा गाजा हरो आरो जेनेबा हाखौ गुन खालामनो हायोबा जेनेबा हाया गुदुं जाखायो नालाय दै होनानैबो होयोबा आरो बांसिन गरमसिन जानानै बुस्थुआ थाब ओंखारो आरो बिनि सायाव जों बेखौ गायनो थाखाय जों हाखौबो जोङो जि जायगायाव गायगोन बेखौ रेडि खालामनांगौ जायो जों हाखौ मोजाङै हालेवनानै बा जों माबानानै जों बेहाय गायनांगौ जायो आरो जेनेबा औ जोङो बिफांखौ जों लाइन लाइन गायो मानोना जोंहा बिनि उनावहाय हाग्रा बायदिसिनाखौबो जोङो फोसाबनांगौ जायो नालाय जोङो लाइन लाइन जों गायना होनाय जायो आरो जेनेबा
औ
जों बारा सान्दुं दुङोबा जों बिफांखौ जोङो एसे सायहानिबो गोनांथि जायो नालाय एसे एसे जोङो सायख्लुमबो होनांगौ जायो बिफाङाव
औ
सुबिदा लानानै
औ
गायखांनायनि उनाव जोङो साननैसोनि उनाव जों बिबारनि मुलिबो होनांगौ जायो जोंहा स्पेसियेलि गोरान खेथियाव
औ
बिबारनि मुलि होखांनानै जों दै होनांगौ जायो आरो बिफांनि गुदियाव जोङो माखासे जों हासारबो होनांगौ जायो मानोना बिफाङा देरखांनायनि आरो जेनेबा आरो हा गुरै जानायनिबो जोङो हा गुरैनिबो जों मुलि होनां माबा हासार होनांगौ जायो होमबाना
औ
गुरै जायोबा जोंहा बिफाङा थाब ग्र' जायो डेभलप जायो
औ
बेनि उनाव जोङो दान मोनथामसो दोननानै जोङो बिफाङाव फिथाइखौ नुनो मोनो आरो जेनेबा
औ
बेनि उनाव जों खानानै जों बाजाराव फाननो हायो सिजेन लानानै सिजेन जोङो रांखौबो जोङो दामखौबो जों एसे बारा मोननाय जायो आरो जेनेबा
नंगौ नोंथां
बबेबा सिजोनावथ' खमबो जायो आरो अबेबा माबायाव जोङो बारा बाराबो मुलाम्फा मोननो हायो आरो जेनेबा
औ।
नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनाय लाय
औ। नोंथां गोरान खेथि होननानै बुङोब्लाथ' ओ जोङो आथिखालाव नुनो मोनो। जे गोदोनिफ्राय बर'फ्रा दैज्लां बोथोराव माइ आबाद मावो आरो सरासनस्रा माइ आबाद मावनायनि उनाव जिखिनि खेथिफोरखौ मावो जोङो बोरि हाफ्राव खौनो सरासनस्रायै जोङो गोरां खेथि होननानै हमनानै लानो हायो दा गोरां खेथि होननानै बुङोब्ला जोंहा गोबां दङ जे नोङो थादुन बेबायदिनो जोङो हाइजें, हालदै गोबां खेथि दं आरो दा नोंथाङा स्पेसियेलि जि गोरान खेथियाव बानलु आबादनि सायाव जि बाथ्रा बुंबाय बेयो जोबोद नंगौ नोंथां। जे बानलु आबाद मावनांगौ जायोब्ला जों जिखिनि ओ बेसिक खामानि मावनांगौ। साप'स नोङो मोनसे मोजां हाखौ रेडि खालामनानै फ्र' फ्र' खालामनानै जों बेयाव जेरै बानलुनि बेगर फोयो। फोनायनि उनाव जिबायदि जों सानफ्रामबो बेखौ थाबैनो खिलि होनांगौनि थाखाय रज' होनांगौनि थाखाय जोङो दै सास्रि बे गाससिबो थार। दा बेजों लोगोसे जोङो जिबायदि थासारिखौ लानानै ओ गायनांगौ बे सान्दुं आरो बोथोर खौ नायनानै एसे गायनायनिबो मोनसे बाथ्रा फैबाय बेयाव। ओ बेजों लोगोसेनो ओ जिखिनि जोङो गायनाय समाव फिसाखौनो फिसा समाव जाहा थे नोङो हाग्राया थाबैनो एटेक खालामनो हाया दा बेखायनो बे खौ जिहेतु बानलु आबादखौ नोङो एसे गोजौ खालामनानै हा खोखांनानै बेयाव मालसिं बनानै जोङो बानलु ओ फुलिखौ गायनाय जाय। ो आरो बेबायदिनो जोङो सम सम
जाहाथे एम्फौ एनलाफ्रा नों एटेक खालामनो हाया बेखौ लानानै जों माखासे मेडिसिनफोर सारनाय जायो। आरो बे मेडिसिनजों लोगोसे सम सम जोङो एसे एनै सायहा बायदिसिनानि गोनांथिफोरनि बेब'स्थाखौ जों लानो हायसिनो अब्ला माने ओ जोङो हास्थायनाय बायदि लुबैनाय बायदि जोङो फिथाइखौ मोननो हायो। आरो बेबायदिनो थान्दानसोनि उनाव नोंथाङा जाय बाथ्राखौ बुंदों बिबार आरो फिथाइनि महरखौ मोननो हायो। आरो बेबायदिनो जोङो अखाफ्रा खमब्लाबो अब्ला जोङो बानलुनि प्रडाक्टफ्रा साबसिन जायो बेमार आजारफ्रा एसे खम जानो नागिरो।
औ।
बेजों लोगोसे बानलुखौ खानानै जेब्ला जों मार्केटाव लाङो ओ बेखौ फाननो थाखाय जोंहा मोनसे मोजां मोनसे मार्केटनि गोनांथि। आरो मोजां मार्केट जुदि जोङो लाबोनो हाया नामा अब्ला जों खानाय फसल फोरखौ जोङो मोजाङै जेरैबायदि फाननानै ओ रां आरजिनो हाया बेबायदि जोबोद खस्थ' जायो। बेखायनो बानलु आबादखौ मावखांनायनि उनाव जोङो मोनसे ओ हाथाइनिबो गोनांथि जायो। जाय हाथाइया नोङो नोंथांनि नोंथांजों लोगोसे जेसेबांखिनि ओ आबादफोर मावनाय बेफोरखौ जाहाथे खेबसेनो गुबुन जायगायाव लानानै थांनो हायो बिनि जेबोद गोनांथि जायो। आरो बानलुनि जि ओ बेसेन बियो ओ स्टिर नङा। बियो मालाबा डाउन जायो खम जायो मालाबा गोबां जायो। दा बेबायदिनो आथिखालनि जि रेट बेखौ जोङो नायनो थाङोब्ला बे ब्रैजि बा बाजि पार केजि केजिसेयाव। बेबायदि रेटखौ मोननो हायो दा नोंथांमोननि ओनसोलाव जे बानलु आबाद नि बेसेन आरो हाथायफोरनि थासारिया माबायदि नोंथां?
जोंनियावथ' जों दानि समावथ' दा दामखौनो नुनो मोनो। जोंनि जायगायाव मा होनो सेजौ ब्रैजि गाहाम जोंना थांनो नुदों आरोखि जों।
दायो आरो ना?
औ जों सिजोन लानानै सिजोन जोंना दामबो जायो आरो अबेबा समाव फानलुआ माने खमायोबो आरो मोजां साप्लाय फैयाबा जोंहा दामखौ जों नुनो मोनो आरो जेनबा।
ओं।
दा सिजोनाव एसे दामबो खमबो जायो जानायालाय मानोना दा जोंहा गोबां रोखोमनि फानलुबो ओंखारो नालाय। गावबा गाबागाव न'आवबो जोंहा फानलुफोरखौ जों नुनो मोनो दा समाव। दा दैज्लां दिनाव जों मेसें दिनाव जोंहा फानलुनि दामा एसे मोजां जायो आरो मारकेटआ मानोना बे समाव जोंहा गैया जायो किसुमान फानलुआबो। होमबानि समाव जोङो नैजौ गाहाम राङाव जों बायनानै जानांगौ जायो आरोखि।
ओं।
दा दाथ' जोंहा मार्केटाव एभेल एभेल फानलु दं जों दा नोंथां औ। होननाय बायदिनो बाजि द'जिबो जायो मालाबा मालाबा मार्केट खौ जोङो मोजाङैबो बुंनो हाया आरो हमनो हाया। मालाबा मोजां जायो मालाबा गाज्रि जायो।
औ।
गोरान खेथिया जों रावबो जों जेबो बुंनो हाखाया मानोना मार्केटआ गोग्लैलाय दावखोलाय जाबाय थाखायो आरो आरो मालाबा गायखांनायनि उनावबो बिफाङा माखासे बेमार जानानै थैजोबनानै होयो मानसि जोंनि खेथिया होमबाना जोंहा बेसेना बारा जाहैयो आरो बे समाव।
ओं।
होमबा नोंथाङा बेखौनो बुंनो नागिरदों जे माब्लाबा जि साब ओ मा होनो बेखौ खेथिनि जिखिनि दिहुनथाइ बियो एसे खम जायोब्ला होमबा बेसेना बांनो नागिरो आरो जेब्ला नोङो ओ दिहुननायनि जि हार बियो जेब्ला नों एभेल एभेल जायो एबा गोबां थार जायो होमबा बिनि रेटआ एसे डाउनाव फैयो नंगौ नोंथां बेबायदिनो ओ बानलु आबादा निजे बेसेन बियो जायगा लायनानै जायगा गोबां ओ गुबुन गुबुन जायो आरो बेबायदिनो
ओ जिखिनि साहिदा बारायनाय बे बारायोब्ला जेरावबो बेयो खमा जाखायो नोंथां। दा बे अब्लाबो जोङो बानलु आबाद मावनानै जुदि जोङो बोथोरनिफ्राय ओ जेबो खहा मोनाब्ला एबा बानलु आबादखौ ओ जिबायदि बोथोरनि गोनांथि बेबायदि बो जुदि खारफानो हायोब्ला अब्ला ओ जोङो जोबोद जो जाफुंसारनो हायो आरो बेखौ जों मोनदांनो हायो आरो बेबायदिनो ओ जाफुंसारनो हायोब्लानो गोनांथि दिगजोंबो जोङो रांखान्थि बिथिङावबो जोबोद जौगासारनो हायो नङा होमबा नोंथां।
औ
दा बेखायनो ओ गोरान खेथि मावनायाबो रांखान्थि बिथिङाव ओ गोबां बिहोमा होनो नागिरो आरो गोबां बि होमा होनो हायो जा जोंनो बिनि थाखाय जोङो खेथिखौ मावबाय जेला थोन लानाया जों एभेल एभेल जानांगोन। आरो जोथोनखौ जेसेबांहाय जों लाथारनांगोन नङा होनबा नोंथों दा बेखायनो नोंथांखौ बिनि सायाव ससे बुंबावनो थाखाय
औ जोंहा जों नायनांगौ जों फिथाइ
औ
उनाव जोंहा गोरान खेथिया नाथाय बिबार लानाया जोंहा सिरियो मोनसे खानायनि उनाव जोंहा
औ
सिरिबाथाय जिखुनु जों गोरान खेथियाव जों बिदि नुनो मोनो बिबार लाफिथों होननानै जों खनसे होनायखौ जों नुनो मोनो जिंखा बिबार होखांनायनि उनाव जोङो दैबो होनांगौ जाफिनो मोनो दै होनाय लोगो लोगो जोंहा हाया अखानि बायदिथ' जाया जोंहा हाया गोरा जायो गोरा जानाय लोगो दैखांनायनि उनाव जों आख' खनसे जों हाखरसे जावग्लिनानै जों हासार फोर औ गुरै जानायनि थाखाय आरो दै होनाय लोगो जोंहा साइदआव जोंना हाग्रायाबो मोजां ग्र' जाबो नागिरो जों बेनि उनाव जों हाग्राखौबो जों दांफिननांगौ जायो आरो बेबायदिनो गोबो गैब्ला जोंहा समाबो जाबाय
औ दे जासिगोन दे नोंथां